हेलौ हेलोव खादोंना?
औ। खोनदों
अबे मोनसे टपिकखौ लाना लायरायगोन दा? हेल' हेल'
औ खोनादों।
जागाय जेनदों दै नोंथां जानाय लोंनाय देलि लाइफ ओमफ्राय बेरायनाय दोरोंङारि गासिखौबो लानानै लायरायसै खोमा
नङा
जायोदे।
औ जानाय लोंनायखौ दोरोङारि
बेखौनो बुंग्रोदो नोंथाङा एसे। दोरोङारि जानाय लोंनायखौनो
औ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबाथ बर'फोरनि गेजेरजों गेजेराव लाम दङ नङा होनबा खोनायाखै नामा?
मोजां खोनाया गै नोंथांनिखौ
हेल' दालाय खोनायाखै नामा?
खोनाबाय।
दोरोङारि दोरोङारि जानाय होनबाथ बर हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारियाबो गावबागाव दोरोङारि जानाय लोंनाय दंना।
औ दङ
ओम जेरैबादि दे बर'निखौ नोंथाङा मिथिब्ला सावरायनो हागोन जेरै अनलाजों दाउ औ।
अनला दाउ सबाय दाउ नारजि
औ। नंगौ नोंथां
नाफाम बेफोरबोथ दोरोङारियाव गोलैयो नङा होमबा नोंथां
गोलैयो गोलैयो।
ओम।
ओह मस्ला मस्लिफोरनि गेजेरावबो लाम दं जेरैबादि ओम नङा होनबा?
नंगौ नोंथां जानाय होनबाथ बेफोरनो गासिबो गोलैजोब। सखायो नङा होमबा?
बेबायदिनो गुबुन हारियाबोथ दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ खोमा।
औ दङ जानांगौ।
नोंथाङा मिनथियोनामा गुबुन हारिनिखौ?
गुबुन हारिनिखौथ' बारा मोनथिया ओ बिसिोरनिखौ दोरोङारि नंगौना नङा मोनथिया जायखि जाया बिदिनो रुथि फुरि बेखौ मिथियो आरो नोंथाङा मोनथियोब्ला बुंनो हागोन
थिया अब्लाबो माने अब्लाबो स जागोन नामाथाय
औ दे बुंलाय
गुबुन हारिनिखौ नांलायला बर' हारिनि
औ दे अनला दाउखौथ' मोनथिखायो दा नोंथाङाबो बेखौ मोन्थियोब्ला बोरै ओ
औ गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय बेफोरनो दा
आस
दे नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायखौनो संनायखौनो एसे फोरमायदो बर'नि दोरोङारि बेबोथ' मोनसे अनला दाउखौनो फोरमायदो दे बोरै संनाय जायो
संनायनि सिगां माइरंखौ से घन्टा सिगां दैयाव सोमनानै दोननांगौ। ओमफ्राय ओम बेखौ उनाव उननानै देनानै गुन्दै खालामनानै बिदिनो संनाय जायोमोन आरो आंबो बारा गोसो थ' गैला नोंथाङा मिथिबा फोरमायनो हागोन आरो
जेनेबा उन्नानै देनानै दोनथनाय जाबाय आरो दसे सम सङो बे गावनि सायाव सोनारबाय हमना औ। हमनानै ला दाउजोंनो अनला संबाय। दाउखौ सिगाङाव एवना लाग्रोसिगोन। एवनायावथ' साम राम थाव संख्रि। नांखागौ। दाउखौ बिदिनो औ दाउखौ बेजों एवना लाग्रोबाय
दोरोङारि समाव थाव गैयाबाबो गोरानै गोजायोबाबबो एवना लाग्रोनाय जाय मोनाखै
औ औ मेवाइखौनो होनो नालाय मेवाइजों अनलायजोंबाथ खारैजों एवग्रोनाय जायोमोन। औ बिनि उनाव दै होनानै गोदौहोब्ला अनलाखौ उरनोसै बिदिनो संनाय जायो आरो।
औ गाननाय जोमनायावबो नोंथां
गाननाय गाननाय जोमनाय होनब्लाथ बर'आवथ' दख'नाखौनो गानो।
आर'नाइ गामसा गासिबो गोलैयोना?
औ औ फास दा जायखौ होनो जोमग्रा
उ
बर'फोरनि गेजेराव दोरोङारि समाव बेफोरखौ माने हमनानै ला दानाय बानायनाय समाव माखासे नियमफोरखौ मा मानिनानै बानायनाय जायोमोन खोमाना? ओ गामसाया बोरैबा मुजों बोरैबा बर'फोर गेजेराव मु होननाय मोनसे लानाय दंमोन बेजोंनो ज'खा लानानै लानायमोन खोमानो
औ मु लानाय जायो। ओं गांसे गांनैनि जखा मोननाय जाबाय आरो बे
ओं नंगौ नंगौ।
आरो आगर आखाय जेरै मैदेर आगान बैग्रि बिबार हा हाजो आगर दाउसि मोक्रेब फारौ नङा होमबा नोंथां
नंगौ थानांगौ आरो गोदो गोदो बर'फोरा बे माने मिथिंगानिफ्रायनो नायनानै गावनि गाननाय जोमनायाव फर' होदोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ
दखना आरनाय बि फोरनि गाबखौबोथ'ओ गाव गावनो बानायनाय जायोमोन नङा होमबा
खां जायोमोन गोजा गोजा खालारनि थाखाय हमनानै ला बिदिनो मिथिंगायावनो मोननाय बिदि दंफां माबा मोनसे दं बिफांनि बिलाइखौ लानानै उम फुदिनानै दै सोमना दोननाय जायोमोन ओमफ्राय बेयाव खुन्दुंखौ सोमब्ला माने कालार मोननाय जायोमोन आरो ना
औ बिदिनो बबेबा दंफां बि दंफांनि फिथाइ बिलाइ खालामनाय जायोमोन
औ नंगा नंगौ
औ जेरै दिंखिया बेनि दिंखियानि दिंखियानि दाखौनो नायना बानायबाय
औआ आगर महर होनो बानांगौ थांनांगौ
बुङोब्ला मैदेरनि आ गाना बेखौ नायनानै बानायबाय बेफोरनो आरो
ओम
नङा होनब्ला?
औ आर'नायनि आगरथ' मोनसे मिथिंगानिनो बाहागो नङा होमबा बे बरफ्रा बेखौ औ नंगौ नोंथां
आरनाइनि आगर बङोबाथ बांसिनानो हाजो आगरबानो जायो नङाब्ला
औ बिनि अनगा आरनायाव गुबुन होनाय जाया खोमा
नाय बुंब्लाथ' हाजो जागर जायो
नांगौ
फाहार आगरबो बुंनाय जायो नामा नोंथां
बेयो
खोना दोंना खोनादोंना? हेलोव खोनादोंना नोंथा। हेलोव। हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ खोनायासै। नेतवर्क प्रब्लेम जाबायनामा। जानाय बुङोब्लाथ' नोंथां ओंखामाबोमोनसे नङाहोमब्ला। थांनाथानो थाखायथ बर'फोरा ओंखामखोनोजायो। गुबै आदार बुङोब्लाथ ओंखामानो नङाहोमब्ला नोंथां। बर'फोराथ ओंखाम बुङोब्ला माइरं माइ बेखौथ गाव गावनो आबादमावनाय जाखायो नंगौना नोंथां।